खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि माखासे दोरोङारि आबाद बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
अ आबाद मावनायनि सोमोन्दै ना दा बोथोरजों लोगोसे खाब जानानै जोङो आबादखौ मावनाय जायो दा जोङो दैज्लां बोथोरनि समावहाय बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोरावहाय माइ आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो आरो मेसें बोथोर बोथोरनि समावहाय बेबायदिनो बेसर सबायाइ लाइ लाफा मुला बेफोरनि आबादखौ जोङो मावनाय नुनो मोनो दा आङो नैबे समावहाय जे बोथोरजों खाब जानानै आङो माइ आबादखौनो मावनाय जादों दा आङो जेनाखि माइ आबाद बेखौहाय जिबा बिगा हायाव मावनाय जादोंमोन दा बै माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जादोंमोन आं बेफोरनि सोमोन्दैनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनोसै दा नैबे माइ आबाद मावनाय बे माइ आबाद मावनाया आङो फ्राय जि बोसोरसोआनो जाबाय मावबोयै मावबोयै मावबोनाया द जनाखि जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जे गिबियावनो जोङो मा जोलैखौ बासिनानै लाग्रोनांगौ जों जायो दा जे बै बेदि जोलैनि थाखाय जोङोहाय जेनाखि सिगांनि माइनि दिहुनथाइनिफ्रायबो जोङो माइ जोलैखौ बासिनानै दोननो हायो आरो बिनि अनगायैबो आथिखालाव गोबां हाथाय बाजारफोराव जेनाखि गोजौ थाखोनि माइ जोलै बेफोरखौ जोङो मोननो हानाय जायो बेबायदिनो गाव गावबागाव हानि कन्डसनखौ नायनानै जेनाखि हाया माबायदि जेनाखि दमला हाबा रनजित बेफोरबायदि सायख'नो हायो आरो ओ बोरि हाबा बेबायदिनो आइजं ओ माइब्रा बेफोरबायदिखौ जोङो सायख'नानै गायनो हायो। बे बिदि बे बायदिनो ओ हाखौ नायनानै बा माइनि जोलैखौ बासिनांगौ आरो। बेबायदिनो जोङो माइनि जोलैखौ बासिखांनायनि उनावहाय जोङो ओ जेनाखि ओ ओ जोंनाहाय माइज्लि बा माइ जोलै बेखौ जोङो दैयावहाय सोमनानै दोननांगौ। आरो बेनि सिगांनो जोङो मा खालामनांगौ जेनाखि जोंहाय जेरावहाय खोथिया फोगोन बा खोथिया थिलि जायगा बेखौ जोङो मोजाङै नांगोलजों बा ट्रेक्टरजों एवनानै मै होनाय मै होलाय एवलाय खालामनानै जोङो दुहु दुहु मोनगजासिम जोङो एवनानै लानांगौ बिनि उनावहाय जोंहाय खोथियाखौ औ माइजलिखौ सोमनांगौ माइज्लिखौ हरनैसो जेनाखि फाथो बस्थायाव सोमनानै दोननानै बेखौ बोखांनानै दोनफिननांगौ मानोना बिदि खालामोब्ला थाब माइआ गाजा बेरो बेबायदि सङो बै एवनानै लाखानाय जोंनि खोथिया थिलियाव बे माइजिखौ लांनानै जोङो फै नो हानाय जाबाय आरो दा फैहैखांनानै आरोबाव बेवहाय ओ जोङो ओ सा सा ओ मै होफिननांगौ जायो लासै लासैयै। ओ मानोना जाहाथे ओ मै होनायनि गेजेरजों हा-हायाव ओ माइफोरा साबसिनै ओ गोरोबनानै थायो आरो गाजा बेरनायावबो गोरलै जायो। ओ बेनि थाखाय जोङो बै खोथिया थिलियावहाय ओ जोङो माइ फोखांनायनि उनावबो सम सम थांबाय थानांगौ मानोना जोङो खोथिया थिलियाव बारा दै बिबां ओ दै थेनानै दोनजाया मानो होननानै बुङोब्ला खोथिया बांद्राय दै जायोब्ला थैलांनो हमो। ओ बेनि थाखायनो जोङो ओ दैखौ सम सम नायनानै हगारनानै होनांगौ ओ बेनि ओ दा बेबायदिनो जेनोखि जोंना ओ खोथिया देरदोखोन देरबोनायजों लोगोसे जोङो ओ बेनि सिगांनो जोङो हा हा माइ गायगोन जायगा हाखौ जोङो खारायग्रोनानै लानांगौ जायो बेबायदिनो खारायनायनि उनावहाय जोङो सामार होनांगौ जायो। सामार हो ओ होखांब्ला जोङो ओ गासै आलिफोरखौ दानानै लानांगौ। ओ बेनि उनावहाय खोथिया जौनाय बा रानायखौ नायनानै जोङो ओ ओ बरन होनांगौ बरन होयोब्ला जोङो आलिखौ मोजाङै खोनानै लानांगौ जायो। ओ आलिखौ खोथारनांगौ मानोना बेयो दै लाखिनायावहाय जोबोरै ओ जोबोरै हेफाजाब होयो मानोना माइआ दै आरो हासार नङाब्ला मा- माब्लाबाबो जाया बेनि थाखायनो जोङो बेखौ गोसोआव लाखि। नानै जोङो आलिखौ खोथारनांगोन दा बेबायदि आलिखौ खोखांनायनि उनावहाय ओ जोङो ओ खोथियाखौ फुनानै ओ हाखौ फोमोननानै माइखौ गायनो हानाय जागोन आरो। आरो बेबायदि माइखौ गायखांनायनि उनावहायनो जोङो ओ माइआ एसे देरदोखोन देरबोयोब्ला बेयो ओ बा सोमखोर जाबो हाङोब्ला जोङो बेवहाय आरोबाव माइनि सेहेराखौ साबसिन खालामनो थाखाय जोङो बेयावहाय माखासे रासायनारि हासार जेरैहाय ओ इउरिया आरो न'आवनो बानायजानाय माखासे दाखोर-दाला मैगंनिफ्राय बानायनाय हासार ओ बा गोबोरखि हासार बेफोरखौ गारनानै होनांगौ। बिदिखौ हासार होनानै होयोब्ला जोंना माइयाहाय बांसिनै बिसंखायो बा साबसिन जाबोयो। दा बैफोरबायदि ओ हासारफोरखौ गारनानै होखांनायनि उनाव जोङो बेयाव ओ ओ बेयाव फैनाय हाग्राफोर- खौबो जोङो फुनानै होनांगोन माइयाव फैनाय हाग्राफोरखौ नङाब्ला जोंना माइआ खहा जानो हमो। मानोना हाग्राफोरा बांसिन साग्लोबोबा बैफोर हासारफोरखौ ओ जेनाखि ओ हाग्राफोरा जानो हमो। बेनि थाखायनो जोङो बैफोर हाग्राफोरखौ फुनानै गारथारनांगोन। दा बेबायदिनो जोङो ओ माइ- गायनानै खौजानानै फोर ओ खौ नायनानै फैनांगौ आरो ओ एम्फौ जानाय नुदोंब्ला बेयावहाय मुलि सारनानै होनांगौ जाहाथे एम्फौफोरा खारो बा जानो हाया ओ आरो बेनि उनावहाय ओ जोङो बेबायदिनो माइया देरदोखोन देरनानै जेब्लानाखि ओ ओ बैरा थि बा माइआ ओंखारजेनो बे समावहाय जोङो मुलि सारनानै होनांगौ जाहाथे बेयाव एम्फौ एनलाफोरा जानो हाया ओ बेनि उनावहाय जोङो द' माससो थाखांनायनि उनावहाय ओ जोङो ओ जोंनि माइ आबाद मावनाय बियो मोननानै फैयो दा बै मोननाया जेनाखि ओ दिखांनो हानाय जानानै फैयो दा बे दिखांनाय समावहाय ओ सुबुंफोरा बायदि गावबा-गाव आदब जेरै ओ गोबांफोरानो आखाइजों ओ-आ-आखाइजों बा खासिजों माइखौ हानाय जायो। ओ दा ओ ओ आरो माखासेफोरा ओ आथिखालनि गोनोखो- गोनोखोआरि मुगायाव ओ जे ओं-ओंखारनाय माखासे मेसिन जेरै माइ हानानै ओ मारा होग्रा मेसिन बेफोरखौ बाहायनायखौ आथिखालाव नुनो मोनोसै बेबायदिनो गावबा-गाव आदबजों माइखौ दिहुननानै ओ ओ जेनाखि ओ माइखौ दिहुननानै फानहरो ओ बा न'आव जानोखिनिखौ दोनो ओ बेबायदिनो जेनाखि माइ आबादखौ मावनानै ओ सोरबा सोरबा गावबा गाव जिउखौ सुंथाबोगासिनो दं आरो नोंथां दा नोंथां जेनाखि ओ माबाफोर आबाद मावो नामा बा दोरोङारि आबाद मावनायनि सोमोन्दै मोनथि होनाब्ला नोंथाङा नोंथाङा फोरमायनानै होदो आरो
औ नोंथां थारैनो ओ नोंथाङा जे बुंलांबाय माइ आबादनि सोमोन्दै दा जोंहाथ' बर' हारिया गोदो गोदाय संसार जाबोनायनिफ्रायनो जोंहा आबादजों सोमोन्दो दं नङा होमबा नोंथां दा जोंनि थांना थानायनि गुदि जिउ राहायानो जाहैबाय जोंहा आबाद ओ बैफोर आबाद होननानै बुङोबा जोङो गोबां रोखोमनि आबादखौ बुंनो हायो जेरै माइ आबाद फाथो आबाद, सिबिं आबाद, बेसर आबाद आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरनि जाहा आबाद नङा होमबा नोंथां दा बैफोरबायदि गासैबोखौ लानानै जोंनि बर' हारिया मोनसे आबाद मावबोनाय ओ हुदाजों जे दिनैसिम जोंहा थांना थाबोदों आरो जोङो आथिखालाव जे माखासे जों बयबो साख्रि बाख्रि मावो नङा होमबा नोंथां दा बे साख्रि बाख्रि मावनायजों लोगोसे से जों साफ्रोमबो आबादखौ जोङो लांफाबाय थायोबा बा आबाद मावलांफाबाय थायोबा जोंहा गाहाम मानो होननानै बुङोबा जोङो साफ्रोमबो जुदि साख्रि बाख्रि मावनानै जोङो आबादखौ रावबो दिहुनाबा जोङो जोंनि जानानै थांना थानायनि राहायानो गोमागोन नङा होमबा नोंथां आरो जोंनि इयुन जोलैनि माखासे ओ फैगौ बे जोंनि माखासे सुबुंफोरनो जे आबादनि सोमोन्दै फोरोंलांनाय बे हुदाया जायो जोंनि आबाद मावनायजों जोङो सुबुंफोरा नुनायजोंसो सोलोङो नालाय आरो जोङो बेबादिनो मावफा दां मावफादावनायजोंसो रोङो नालाय बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि माखासे आबादफोरखौ मावनानै दिन्थिलांनो थाखाय जोङो बयबो आवगायबोनांगौ आरो नोंथां दा आङो नोंथांनो ओ जोंनिथिंजाय ओ माइ आबादखौ माबायदि गायो ना बेफोरनि सोमोन्दै आंबो फोरमायनोसै नोंथां बेबायदिनो जोङो माइ आबाद होननानै बुङोबाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो सोलिबोनाय बे ना माइ आबाद ना बे माइ आबादखौ गायनो थाखाय जोंहा माइज्लि नांगौ बे माइज्लिया जाहैबाय जोंहा माइ जोलै जोङो माइखौ गोरान हायाव गायग्रा जोलैबो जोङो मोननो हायो जोङो फ्राय बांसिनानो दै गोनां बा गिसि हायाव जोङो गायनायखौ बांसिन नुनो मोनो। दा जोङो माइज्लिखौ बोबरै माबोरै बानायो होननानै बुङोबा जोङो गिबियाव माइ जोलैखौ बस्थाफोराव सोनानै दैयाव ओ सोमनानै दोननो नांगौ। बेखौ माखासे साननि उनाव बोखारनांनानै जोङो ओ बै मोनसे लांदां बा समान हा जायगायाव बेखौ एवनानै खुबैनानै दोननाय जायो। आरो बेबायदिनो बियो रज'नाय जायो दा बे रज'नायखौनो जोङो खोथिया होननानै बुङो दा बे खोथियाफोरखौ ओ थि रानाय बा नांगौसेबां जौ होनानै बा राहोनानै जोङो फुनाय जायो आरो दा बे खोथिया थियारि खालामबाय थानाय समावनो जोंहा दुब्लिखौबो थियारि खालामनो नांगौ बे दुब्लि थियारि खालामनाय होननानै बुङोबा एवनाय जोङो मोनथाम रोखोमै बा खनथाम एवनाय जायो जेरै खारायनाय आरो सामार होनाय बर होनाय जोंहा गि गिबि एवनायखौ खारायनाय होननानै बुंनाय जायो बिनि उनाव सामार होनाय बिनि उनाव बर' होनाय दा जोङो ओ माइ दुब्लियाव जोंहा आलिनि जोबोद गोनांथिथार जायो बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा माइ गायनायाव दैनि गोनांथिथार जानायलाय बै दैफोरखौ। नांगौ सेबां बिबांनि लाखिनो थाखाय जोङो आलिखौ खोनाय जायो बा आलिनि गोनांथि जायो। आरो नांनायनि बारा जे दै थायोबा जोङो बेखौ जावग्लायनो थाखाय आलिया खामानि होयो। दा बेबायदिनो जोङो आलिखौ ओ सिगांनि आलियाव हाग्रा थायो नालाय बेनिखायनो जोङो बेखौ सामार होनाय समावनो जोङो ओ रुगुंनि हाग्राफोरखौ दाननाय जायो बा आलि दाननाय होननानै बुङो जों बेखौ। बिनि उनाव जेब्लानाखि जोङो बर' होयो बा फोमोनो अब्ला बेखौ बे माखासे जोंनि ओ हाब्रु बेखौ जावनानै बे आलि सायाव मोजाङै खोनानै मोजाङै बे सिंनि हाग्रा बाहागोखौ लिर थेनानै दोननाय जायो। आरो बेबायदिनो आलिखौ गोजौसिम जोङो गोजौसिन खालामनाय जायो। बेबायदिनो बे समाव जोंहा आ हाया थियारि जायो। जोङो नांगौसेबां बिबांनि दै सोनानै बाव बै खोथियाखौ जोङो फारियै आखाइजों थुलांनानै गायनाय जायो। बेबायदिनो गायखांनायनि उनाव जोङो माखासे जोथोन लानो नांगौ जे दैखौ। नांगौ बिबांनि सोनाय नाङै समाव जोङो दैखौ जावगारना होनाय। आरो बेबायदिनो जोङो माखासे ओ मा होननानै बुङो बेखौ। हाग्रा रज'योबा जोङो हाग्राफोरखौ फुनानै होनाय जाहाथे बेयो हाग्राफोरजों ओ साग्लोब। जानानै आबादा खहा जाया बिनि थाखाय जोङो सम सम ओ माइ फोथाराव बा माइ दुब्लियाव जोङो थांनानै, हाग्राफोरखौ फुहैनो नांगौ बेबायदिनो जोङो ओ माखासे समहालागैनि उनाव बियो देरै देरै देरलांनानै आ मोनसे सम फैगोन जे थि माइ ओंखारनाय बा जोङो बैराथि होननानै बुंङो नङा होमबा नोंथां दा बै माइ ओंखारनायनि एसे सिगां जोंहा जे कार्तिक मासाव मोनसे कार्तिकनि एक थारिखखालि जोङो मोनसे फोरबो फालिनाय जायो बे फोरबोआ जाहैबाय। जोंहा माइ आबाद बा जोंनि आबादजों सोमोन्दो थानाय। दा बै कार्थिग गासायाव जोङो गन गनसा थुनानै जे थाइगिर बिखं बेयाव। ओ जेवारि सावहैनाय बा जोङो। थाव गुबै होनानै आवा खुन्दुंजों जोङो अर सावहैनाय बेखौ। ओ मावनाय जायो बा फालिनाय जायो दा बे फोरबोआ जाहैबाय जोंनि मोनसे फोथायनाय जोंनि बर' हारिनि जे जोंहा। माइ आबादफोरा जाहाथे मोजाङै फिथाइ ओंखारो बा जोंहा एम्फौ एनला जानाय। फोरा खमायलाङो बिनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबनाय। जायो बेबायदिनो माइ फिथाइया ओंखारनानै रालाङो आरो रानानै मोनो। बै जे बे मोननाय समाव जोङो माइखौ गोमो गाब मोननाय जायो। बेजों लोगोसे जोंनि बे माइ बिलाइफोराबो। रानलांफानानै मोननानै रानलांफानाय जायो दा बै समावनो जोंहा माइ आबाद दिखोनायनायनि मोनसे मोजां सम दा बेयावनो जोङो माइ आबाद खौ बा माइखौ हानानै जोङो बजा खानानै मोनसे समान बा खलस्ला जायगायाव जोङो लांनानै मारा होनाय जायो। आरो दा मारा होनाय होननानै बुङोबा गुबुन गुबुन आदबजों मारा होनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै ट्रेक्टरजों मारा होनाय मोसौजों मारा होनाय आरो जोंनि बिरोंदामिनजों जौगा होजानाय। माखासे माइ मारा हाग्रा मेसिनफोर बेजों जोङो मारा होनायखौ नुनाय जायो आरो नोंथां दा बेनोसै नोंथां आंनि नोंथांजों फोरमायनाया दा साबायखर थाबाय नोंथां नोंथां